ओ खोनादोंना औ नोंथाङा मा खालामदों
ओ दायोथ आङो जिरायनानै दङ नोंथां
औ
ओ नोंथांजों आंओ फंसे खोथा सावरायनो होनना सो सानदोंमोन औ आं दङ ओरैनो नोंथांजों आं फंसे खोथा सावरायनो होनासो हरदोंमोन नोंथांजों सावरायजागोन ना
सावरायजागोन दे नोंथां
औ ओ जोङो मबेलखौ माबायदि बाहायनाय जायो एसे फोरमायना होदो नोंथां
ओ। ओ ओ मबेलनि सोमोन्दै आङो सुंद'यै यै आङो सावरायनो सानदों सावरायजागोन दा ने नोंथां।
औ।
आ बिदिब्ला आंङो सावरायजेननोसै
औ।
मबेल ओ मबेल होनोब्ला जोंनि बर' सुथुबाव जोङो जानबुं होननानै जोङो मिथिनाय जायो। यो।
ओ मबेलखौ मबेलखौ जोङो बे जामबुंखौ जोङो जोंनि नानि ओ।
बाहायनो थाखाय जामबुंङा जोंनि जिबनाव गोबां ओ मुलाम्फा खालामनाय खौ जोङो मोननो हायो आरो बे जामबुंखौनो जोङो जुदि जोङो मोजाङै जोङो बाहायनो रोङाब्ला जोंनि दानि उन्दै उन्दै ओ फंबायमोन। बिनानावफोरा बिनानावफोरनि जिब'ना नस्थ' जानायखौ जोङो मिथिनो मोन टेक्न'लजि ओ दायो ओरैबायदि जौगानायखो जोङो मोननो हादों जे ओ मबाइल ओंखारनायनिफ्राय बा जामबुं ओंखारनायनिफ्राय ओ दायो जोङो। सिगांनि दिनाव जोङो नायहरोब्ला जोङो नुनो मोनो जे जोंनि आबै आबौमोननि दिनाव जानबुं गैयैनि दिनावहाय ओ सोरबाया सोरबा सासेदों ओ बेखौ गैयाब्लाबो जोङो साइकेलदों बा ओ आय आयथिंजों जोंङो बिखौहाय जोङो मेंब्लाबो जोङो होसो होसो थांनानै जोङो रायलायहैनो गोनां जायोमोन नाथाय दायो गोदान टेकनलजि ओंखारनायनिफ्राय जामुबुं ओंखारनायनिफ्राय जोङो ओ गुबुन सासे मानसिजों जोङो रायज्लायनोबा जोङो एक सेकेण्डवानो जोङो ओ बे मानसिजों जोङो रायलायनो हायो ओ जाम बुङा जाब ओ। बाजाराव हाननाय जायो जोङो बायनाय जायो ओ जामबुंनि बेसेना ओ। बेसांनो बेसेनो दामनि जोङो जामबुंखौ जोङो मोननो हायो। ओ जामबुं होनोब्ला जोङो जामबुंखौ जोङो गिबियावहाय जोङो जामबुंजों रायलायनोब्ला। जोङो रिसार्च जोङो खालामनांगौ जायो ओ जोङो सार्च होनांगौ जायो। ओ जामबुं होनोब्ला जोङो मिथिनो मोनो। ओ जामबुंनि बे रोखोमनि जेरै एफस जोहाय मा मा जादों मा मा। रथायफोर मिथिनो मोनो ओ ओ जेरै जोङो निउस नायोब्ला जोङो नुनो मोनो जे गोबांसो जाबाय बोथोरनि जि जाब फोर जेरै आंग्रि बिदि जाब्रबथायफोरखौ जोङो दायो नुबाय थादों बि नि जुगिदि
औ।
जोङो ओंखाय जोङो नुयो जेरै जोङो सिरियाल नायोब्ला जोङो नुनो मोनो।
औ।
ओ जेरै जेरै जोङो
औ।
जिब जुनादनि जोङो नायोब्ला जोङो नुनो मोनो आरो उन्दै उन्दै गथ' फ्रा ओ जोङो उन्दै उन्दै गथ खौ जों ला ओ जेरै जोङो गथ'फोरखौ बुरखायनो थाखाय जोङो दसे समब्लाबो जोङो। जामबुंजों जोङो दसे खिन्थिनानैब्लाबो जोङो खा। जों महर।
मोनदों जेरै जानबुं फैनाय लोगो लोगो जोङो बे रोखोमनि एपसफोर जोङो बेयाव जेरै। जों जोङो नुनो मोन।
औ।
जोङो हाबनाय हाबनानै जोङो खामानि मावोब्ला ओ जोङो सहजैनो। जोङो बेबायदियैनो जोङो जोङो। फैसा दिहुननो थाखाय बा जोंनि। ओ बेंकआव थाङोब्लासो जोङो। फैसा जोङो दिहुननो हायोमोन नाथाय जोङो जाम्फै फैनाय लोगो लोगो जोङो ओ जायखौ जोङो बुङो। गुगोल पे बे गुगोल पेनि गेजेरजों जोङो रांखौ जोङो एजिए। बेनो गुबुन सा। हरनो हायो आरो जों माबाफोर जोङो दखानाव बायोब्लाबो। जोङो गुगोल पे। जोङो जोंनि थाखाय जोंहा गोबां खामानियाव जोङो मोननो हायो आरो जाय। जायखौ जोङो खहा खालाम होननानै बुङोब्ला जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोर जाय। जाय भिदअफोरखौ नायनाङा जे जि गेमफोरखौ एपसफोरखौ जा डाउनलड खालामनाङा। गेलेनाङा बेफोरखौ गेलेनानै ओ फंबाय बिनानाव फोरनि जिबनाबो ओ मबाइलनि। जुगिदि बा जानबुंनि जुगिदि नस्थ' जानायखौ खहा खालामना लानायखौ जोङो मिथिनो मोनो। दा नोंथांखौबो जामबुंनि सोमोन्दै सुंद'यै आङो। फोरमायना होनो थाबाय।
जानबुं होनोब्ला नोंथ' दा नोंथांनि बुंनायाबो सैथो गासैबो बाथ्रा। ब्रायानो औ। जोङो गोदोनिफ्राय लानानै जों गोदो। बिदि गोदो जुगनि जामबुंङाव जोङो। बिदि गोबां ओ ओ गोबां जाय। जायगायाव जाथाय जानायफोरखौ जों नुनो मोनामोन।
औ।
जामबुंआ जोंना फिसासोमोन नालाय ओ बिदिनो इन्टारनेट। ओ सोलिजायामोन खालि फन थांनाय फैनाय। खौल'सो जोङो ओ सोलिनाय नुनो मोनोमोन गोदोनि दिनाव। उ दानि दा। दानि जुगाव ओ जोंनि जानबुं जामबुं गेदेरा ओंखारबाय नालाय। इन्टारनेटजों ओ। गुबुन गुबुन जायगायाव मा जाथाय जादों मा जाथाय जायाखै जों गासै। बो बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो। बिदिनो जों गोजान जायगायाव जुदि मायबाफोर खैफोद जा। जोंब्लाबो जों बेखौ दानिया मबाइलजों। मबाइलजों ओ खबर होरनाय जायो ओ एबा नङा। ब्ला मबाइजों जोङो नुनाय जायो गोबां रोखोमनि ओ दा जेरै। जेनेबा जोङो जामबुंआव। ओ इन्सटाग्राम इन्सटाग्रामाव जोङो ओ गोबां। गासैबो उन्दैनिफ्राय लानानै गेदेरसिम ओ दानिया। रिल्स बानायनाया मुखुब जाना थाग्रा। जाबाय बिदिनो रां उनु खामायनायाव जोबोद ओ जोंनि थाखाय मोजां। जायो। गासैबो आइजोफोराबो बिदिनो ओ जामबुंजों रिल्स बाना। नायो बिदिनो गावनि न'खराव मा खामानि मावो बेफोरखौ ओ इन्टारनेटाव हेगारो भिडिअ बानायनानै बिदिनो ओ रां- रुफा जोबोद ओ खामायो आर' बिदिनो ओ बायदिसिना ओ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। जोंनि औ जोंनि बि जामबुंआव ओ जों जोंनि ओ इउटुब -इउटुबावबो गोबां। ओ जोङो फिलिम ओ फिलिमफोर नुनो मोननाय जायो ओ बिदिनो ओ एक्टर -एक्ट्रिसफोरखौ जों ओ ओ मबाइलाव जोंनि जामबुंआव नुनानै जोङो दा गोबां ओ बर' फिलिमनि एक्टर -एक्ट्रिसफोरखौ सिनायो। बिदिनो मिन्थिलाङो आरो। इसोरो गो- गोबां एक्टिं खालामनानै ओ बिदिनो ओ रां- रुफा मोनो। बिदिनो बिसोरबो न'खर संसारखौ सोलियो आरो। औ बिदिनो औ जोङो जों दा बहाबा ओ थांनो गोनांब्ला जोंनो लोगोआव जामबुं नांथारगौ जायो ओ हर'निफ्राय ओ जों खबर लालायनो थाखाय। औ बिदिनो जों जोंनाव दा- दानि जुगाव जोंनाव जामबुं गैयाब्ला जों जोबोद खस्थ' मोनो। मोननाय जायो ओ बिदिनो ओ गथ'फोरा मोजां -गाज्रि जामबुंखौ लानानै मोजां -गाज्रि भिडिय' नायो बिदिनो ओ गाज- उन्दै -उन्दै गथ'फोरा बिदिनो गाज्रिबो जालाङो मोजांबो जालाङो आं जोबोद गाज्रि नुनो मोनो मोजांबो नुनो मोनो सोलोंनोबो हायो गाज्रि गाज्रिफोरखौसो बांसिन दानि गथ'फोरा थाब- थाब सोलोङो। ओ बिदिनो मोजांखौ बांद्राय सोलोंनाय नुनाय जाया। दानि- दानि जुगाव आरो। बे इन्टारनेटनि जुगाव औ नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायना होदो?
ओ जामबुंनि सोमोन्दै नोंगौ नोंथांनि बुंनाया गासिबो थिगानो। गासिबो नंगौ। जों जिउआव गोबां गोनांथि ओ जोङो गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जोङो हर'खाबै जोङो मोनहैयाबो जोङो जानो हागौ न'नि सोरबा गुबुन सासे सोद्रोमाया गुबुन दाबसे जायगायाव थायोब्ला बेजों रायलायनो थाखाय जोंनो जामबुं नांगौ जायो ।ओ बे जागायावहा जों सहैयाबो जोङो जानो हागौ ।नाथाय जोङो जामबुंजों जोङो जों रायज्लायनानै जोङो मोजां गाज्रि खबर जोङो लानो हायो। ओ जामबुं गैयाब्ला दानि जुगावहा जोङो सोलिनो हाया होनानैबो जोङो बुंजायो ।जाबुं थायोब्ला गासैबो खामानियानो जोंनि थाखाय सहस जायो। गोरलै जायो। आरो जाय ओ दायो जि जोंनि उन्दै- उन्दै स्टुदेन्टफोर
औ
बेनिफ्राय जोङो गोबां सोलोंनो जोङो मोननो हायो । जेरै सिक' एपसफोर दङ जाय एपसफोराव जोङो हाबनानै जोंनो नांगौ नांगौ टेनफोर जोंनो नांगौ जानाय जोङो सोंनानै बेफोरावसो सोंनानै जोङो ओ फरायनो बा लिरनो जों हायो आरो
उम
बिदि दोङो बाबा गुगोल जों जे लामाखौ जोङो मि थिया बे लामायाव जोङो थांनोब्ला जोङो बे एपसव जोङो सोंनानै जोङो थांनो जोङो मोनहैयो उम जामुंनि सोमोन्दै
औ
ओ सोलोंनाय दोनथ'नाय जाबाय ।
दे बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय ।
दे हामबायसै ।